हेलव?
औ नोंथां, हेलव? खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों औ।
हेलव?
औ हेलौ। हेलौ?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथा खोनादों। थांदोंना आंनि आवासाबो नोंनाव गाराङा? औ।
औ औ खोनादों।
औ नोंथां दे।
औ दा नोंथाङा ओरैनो फ्रि ना दा?
औ नोंथा आंथ' दा ओरैनो दङ।
हेलव?
औ नोंथां खोनादों ना? हेलव? औ औ। दङ नोंथां आं ओरैनो दङ, सावरायनो हागोन नोंथां औ फ्रि नोंथां सावरायनो हागोन।
फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सान-सानदोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां।
औ आयदायानो जाहैबाय औ औ खोनादों।
औ आयदायानो जाहैबाय जों औ आयदायानो जाहैबाय जों बै ना फिसिनाय आरो। नाखौ मारै फिसिनाया मोजां
औ नोंथां औ।
औ बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन औ।
नाखौो जों माबारै फिसिनाया मोजां जायो
होम होम होम नंगौ नोंथां। थारैनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां नायाथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो जेनेबा थांना थानायाव सोलिनाय मोनसे जानाय आदार हिसाबै जों नाखौबो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां
औ औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा नायाव जेनेबा जों गोबां प्रटिन मोननो हायो जेराव भिटामिन ए आरो भिटामिन दि बेखौबो मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो केलसियाम आरो पसफरासबो मोननो हायो आरो बे नानिफ्राय नाफोरखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नङा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बिनिफ्रायनो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नाफोरखौ बिदिनो दैमा फोथार जेनेबा फिसा फिसौ बान्दो, बिलो, हाखर हाला बेफोरावनो मोननाय जायोन नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्राय नाफोरखौ जेनेबा? सुबुंफोरा बेयावनो जोङो बेनिफ्रायनो हमलाबायनानै एसे एनै बाहायनाय जायोमोन, जानाय जायोमोन आरो फाननायबो जायोमोन।
नंगौ नोंथां।
गोदान जुग फैबाय नङा होमबा नोंथां? दानिफ्राय बेनिखायनो सुबुंफोराबो जेनेबा समजों बैसोरजों लोगोसे एसे गोदान आदब खायदा बाहायलांबाय जेनेबा बेफोराव दा नाफोरखौ गोदान आदब खायदाजों फि फिसियोब्ला जों थांना थानायाव जेनेबोला माबोरै रां आरजिनो हायो जोंनि जिउ खुंनायाव जों मोरै दैदेनलांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जों दा सावरायनो हायो आरो नों दा
औ नंगौ नंगौ
गोदो गोदायथ' जेनेेबा नरवे ओरैनो बुङो थाङोब्ला गोदो गोदाय जोंनि न'खराव बयनावबो फिसा फिसौ हाखरावला फख्रि बायदियाथ' बयनिबो नखराव थाखोमोनलनङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ थायो
औ औ बेफोराराव जोङो गोदो ओरैनो एसेबां आदब खायदा बाहाया लाबासिनबाबो जों बाव फिसा फिसौ एसे एनै नांगौ हगारनानै जिउ खुंबोयोमोन नङा होमबा नोंथां
औ
औ औ दानिया बुंनो थाङोब्ला जोङो होनबा दा आथिखालाव गोदान मुगाजों नाखौ फिसिलांनो थाङोब्ला जों बेखौ माबोरै फिलांनो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायनिसै होनबा नङा होमबा ओम ओम ओम आथिखालाव ना फिसिनो थाङोब्ला जों मोनसे फुख्रि नांगौ नङा होमबा ना फिसिनो थांखाय' नोंथां बे फुख्रियाव जेनेबा गोजाम दै एबा फुराना दै थायोब्ला बे दैफोरखौ गारगोरजोबनानै बेनि उनाव बे एसे साफा खालामनानै जेनेबा दैयाव थानाय एम्फौ एनला थैनो हानाय मुलि सारनानै जेनेबा नाफोरखौ गाज्रि खालामो ना माखासे बेफोरखौ थैनानै मुलि बाहायनानै हाग्रा बारि बेजे बेला थायोना बांसिन बे फुख्रिफ्राव जेनेबा बेफोरखौ साफा खालामजोबनानै गारनानै बेनि उनाव जों गोदान दै होनानै आरो गोदान दै लाबोनानै फिनानै नाफोरखौ हगारनानै फिसिनो हायो आरो नोंथां नङा होमबा बिनि उनाव ना फिसियोब्ला जोङो जेनेबा माखासे नाफोरनि फुवान बेखौ जोङो मा सिस्टेम सिस्टेमाव लाबोनाङा जेनेबा ना फुवान नाबो मोननै मोनथाम खिरिनि सिस्टेम मोनसे जाहैदों अबेबा अबेनाखौ लायोबा मोजां जायो अबेनाखौ लायोबा मोजां जाया। बेफोरनि सायाव बिथा खालामनानै जों माखासे मोजां नाफोरखौ लानानै हगार फैनांगोन नोंथां नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ।
बिनि उनाव नाफोरखौ देरनायनि थाखाय माखासे मेडिसिन मुलिफोर बाहायनांगोन। जेनेबा बेनिफ्राय नाफोरखौ जेनेब माबा देरनायनि मेडिसिन नाखौ थांनानै थानायनि मेडिसिन आरो ना फिसिनायाव माखासे बिथा खालामना नाययोब्ला बारा गोथौद्रायबो जानो नाङादां फुख्रिया जेनेबा ना फिसिनांगौब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिनिफ्राय एसे साननि माबा साननि रोदा सहैनाय एसे अक्सिजेन मोनहैनो हानाय आरो होनबा नाया बिदियाव देरनायाव एसे साबसिन मदद मोनो होनदों आरो बे जोंनि आजिखालि आथिखालाव जेनेबा जों नुनो मोनो गिदिर गिदिर फार्मार फोर जेनेबा नानि फालांगि खालामग्राफोर फुख्रिनि अनगायैबो जेनेबा बिफोरो दा बादियाव मोनसे टेंखि बादियावबो माखासे ना फसिनायखौ नुनो मोनदों जों नङा होमबा नोंथां? थिंखि बादि
बिनो
उम उ गेदेर गेदेर कन्टेनार फोरखौ ना फोरखौबो फिनायखौ जों नुबोनोमोनदों आरो सिस्टेम बेफोराव फिबाबो बिसोरो दैनि गोखै गोखै जेनेबा दैनि माखासे गोजाम दै फुराना दैखौ गारगोर जोबनानै साफा खालामनानै बिसोर फिनाया बेबादिनो आरो। ओमफाय बे दैखौ साफा खालामनो थाखाय जोङो सुनैबो होनाय नुनो मोनो। सुैनैजों होबा बे माखासे बेक्टेरियाफोरा बिजानु जेनेबा फिसा फिसौखौ अनला नाफोरखौ खहा खालामग्रा बेफोरखौ थैयो होननाय नुयो खोनायो आरोना नथां औ औ बिदि आरो। बेनि उनाव नाफोरखौ हगारनानै
औ।
खोनादों ना नोंथां? हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो बे ना फिनायनि सोमोनदै औ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
नोंथाङाबो फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा ना फसिनायनि सोमोन्दै मिथियोब्ला एसे
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंलांबाय दा दाथिखालाव बै कन्टेनार माबा थिंकि बायदिसिनायाव फिसिनाय नुनो मोनसै होननानै।
उ
नोंगौ। दा जोंनि बुंनो थाङोब्ला बयनिख्रुइ भिटामिन जोंनि नरमेलि भिटामिन थानाय ना बुंनो थाङोबा जोङो बै ना सिंगि ना मागोर बेफोरफोरखौ खोनायो आरो माबा मोनसे बेराम आजार जाबाबो ओ डक्टरफोरा बेखौनो माने जानो थिनो। थ बेफोरखौ बांद्राय दा माने बेबायदि माबा फुख्रिथ' नङा बेफोरो ओरैनो टेंकि बानायनानै मायबा कन्टेनार बेफोरबायदियाव फिसिनायखौ बांद्राय नुनो मोनसै दाना।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरखौ माने बांद्राय दा बाजाराव मोनसै बायनानै ओरैनो आरो बेलेग बुंनो थाङोबा जोंङो गोदो गोदायनिफ्रानो बयबो नआव फिसा फिला फुख्रिखौ बानायना लायोमोन ना फिसिनो थाखाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ गाव गावनो फिनानै फुख्रिनिफ्रानो गुरनानै जानो हानाय बयबो राहा खालामना लायोमोन सिगांनि दिनाव।
औ
दाबो दङ दाबो गोबाङानो खालामना लायो बायनानैबो थ बेसे जानो आरो बायनानै मोननाय नाफोरनि माबायाबो बारा थिग नङा।
औ नंगौ नों थां।
माने औ माने मोजां बिसोरो माबायदिबा फैयो माबायदिबा लाबोयो बबेनिफाय लाबोयो बेखौबो नुनो थाङा।
औ औ।
जानो हागौ बेफोरो जोंनि देहायाव गोबां खहा खालामो।
बेनो गोबां मिथिनाय मानसिया माने हानायमानि गावनो न'आवनो फिसिनाय राहाखौ खालामना लायो। आरो औ जायफोर नाया माने फिसिजाथाव जोंनि न'आवनो बेफोरखौ फिसियो। बेफोरो ओरैनो नरमेलि जोंनि आदार जेनेबा बै उफ्रि गुन्दि ओमफ्राय थालिर बिलाइ बेफोरखौ होबानो गबरखि बेफोरखो होबानो बिसोरो जानानै देरो। थाब थाबनो बे बायदि नरमेलि नाफोरखौ माने जोंङो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो। बांसिन जेनेबा औ बेफोर नाखौ माने ओरैनो फैसा होनानै बायना जास्लायस्लाय माने गावनि जुदि दङबा जायगा बेफोरखौ फिसिना लानायाबो मोजां जोंनि थाखाय।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो गोबांखोनो माने नुनो मोनसै फुख्रि दंबाबो फिसिबाबो गोबाङानो रासायनारि बै आदारफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो दाना। माने माखासेया फालांगि खालामनो नागिरो नालाय खालामो नालाय।
नंगौ नोंथां।
औ बिसोरो थाब थाब देरहोनो थाखाय नाखौ गोबां बिबांनि माने रासायनारि आदार बेफोरखौ होयो। जोंङो जानो हागौ बेफोरखौ जोंङो जाबा देहायाव गोबां खहाबो जानो हागौ बेखौ जों मोनथि ला आरो जायखिजाया।
औ औ नांगौ नोंथां।
जों दानि मानसिफ्रा गोबाङानोथ' बेबायदि गैया फख्रि माबा बिसोर थारो बहा मोननो गोरनानैबो बेसे जानो। समाव गोरबाबो मोनबावा बेखायनो बे फिसिनाय नाखोनो बांसिना बायना जायो।
औ औ नोंथां। सालानि ना होनो बेखौनो जेराव नङा होमबा?
औ सालानि ना बै गोबोन हादोर बा रायजोनिफ्रा फैनाय।
औ औ गुबुन रायजोनि गुबुन हादरनि उम बेफोर जोंनि देहायाव गोबां नांगौ गोबां रोखोमनि बेमार आजार सागानाय सुनाय खालामनो हागौ आरो जों बेखौ बुंनो हायो। बांसिनानो औ देना देरनायनि थाखाय माखासे रासायनारि हासार आदार बाहायनानै खम समावनो फेदेरो गावसिनि बेहस फालांगिनि मुलामफानि थाखाय आरो बेफोरखौ जों जाबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि देहायाव बेमार आजाराथ सोमजिखागोन जों बेखौ आरो
थां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
औ औ उननि आयदायाव सावरायनोसै होमबा ना नोंथां दा दोनथ'नांसिगोन होनबा नोंथां।
नि आयदायाव सम समय मिलायबा जोंङो रायजलायनोसै नङा होनबा?
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां दे नोंथां औ दे औ।